औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ। मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय?
आङो बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो जिरलाबायनानै दं आरोखि ओम नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन?
औ जाखांबाय नोंथाङालाय?
ए आंबो जाखांबाय नै दासो आदार जाखांदों आंबो फ्राय एसे खामानि मावनानै एसे जोंनिया एसे मेंनानै दासो- एसे जिरायदों आरोखि जाखांनानै दासो आदारफोर दुगै लोबस्रांनो बिदिनो ऐ जेना दंथ'खाय आरो आरामनो खामानिफोर गैयिखाय।
ओ नोंथाङा मा खामानि मावदोंमोन दहायलाय?
आङो एसे आलि दानहैदोंमोन न'आवहाय एसे आलि दाननांगौ जायोमोन जोंहा औ।
औ नोंथाङा आलि दाननो रोङो होमबा?
औ। जों नांगौ जायो उफाय गैया जोंहा उन्दैनिफ्रायनो बिदि आबाद मावग्रा नालाय माइनि आबाद मावग्रा। आलिखौ दाननो गोनां जायो उफाय गैया जोंहा आथिखालाव ह औ औ नोंथाङा दाना नामा आलिखौ?
आङो आंलिथ' दाननाय जायासै आं खोथिया रोगादोंमोन आरो दाख्लि।
ए ए आलिखौ दाननांगौ जोंहा हौवा माहारिफोरासो दाननांगौ जायो नालाय जोंहा बिदि औ उफाय गैया जों आलिखौ दाननांगौ जायो। आरो हिनजावफोराथ' बे आलिखौ दाननो हाया खस्थ'। बिस्राहा थिखांनो हाया औ आइजो आइजोसो नालाय बिसोरो औ।
औ बोलोआ खम जायोना।
बोलोआलाय दंङ बिसिनावबो नोगोदनो नाथाय बिसोरबो औ।
माने इसोरा ओरैबायदि जे रानाखै राननायालाय जाय जेखौबो हौवा-हिनजावनि खामानि होननानै रानाखै आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि परमपरानिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय। जे हिन्जावफोरा आलि ओ नंङा नंङा। आलिखौ हिनजावफोरा दाना आरो बिदिनो माइखौ हौवाफ्रा गाया होननानै बिदिनो परमपरानिफ्राय सोलिबोनाय थेवब्लाबो ओ आथिखालावहाय माइखौ हौवाफोराबो साफा सानै बिदि गायफायो आरो जेन। परमपरानिखौहाय बेफोरखौ सोलिबोआसै आरोखि। बिसोरो माखासे बिसोरो नेमखान्थिखौहाय उलुंगल खालामनाय जाबाय आरोखि। बेखायनो जों बेफोरखौ गोदोनिफ्राय नेमखान्थि खौ नायोब्लाथ' जों गोबां बिदिनो नेमखान्थि मोथि मोनबोयो जेन जेखौ माखासे सुबुंफोरा फालिजोबनो हाया। फालिजोबनो हायैयाव गोबांङानो बिदिनो होद बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ लाबाय थायो नामा गोदोनि बोराय-बुरिफ्रालाय मा रोंगौब्रा होननानै बिदि सानो आरोखि बिसोरो। जों बेखायनो दा औ बिसोरनो गोदो-गोदायनि बुरि बोराय-बुरैनि खोथाखौ लायैयावनो जोंहा बिदिनो गोबां बिनो बरबाद जाबाय आरोखि जेन दंफां-लाइफांफोरखौ माने बे गोदोनि बोराय-बुरैफोरा होननायखौ लागोन नामा दं दानफाय नांङा होननानै साया होयो होनाय होननानै एसि दं जोंना एसिजों थागोन बिदि होनायलायनाय जायासै आरोखि आथिखालावहाय। आग्ला औ औ एसि थाबाबोथ' ना जोंहा बायेरायाव ओंखारनो हानाय नंङा एसिनि बायेरायावहाय जों एसि नि बाहेराव' ओंखारखांनानैलाय मा जानो सेस। बिदि आरोखि जोंहा औ। अ नोंथांजों माने औवानि बागै होननानै सावरायनो होनना फैदोंमोन आरोखि।
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओरैनो दंङब्ला जुदि सावरायनो हागोन आरो नोंथां।
औ आंङो ओरैनो दं जनानैसो रायज्लायनो हागोन नोंथां।
औ दिमा औवानि बागै आरो जेन जोंहा औवाया मायाव खामानि होयोबा औवानिफ्राय जोंहा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ आं एसे नोंथांनो खोन्थागोरनोसै आरो ओ जोहा इदिनो औवानिफ्राय गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि जेखाय जेखाइ खदा बिदिनो सानरायनो आरो बिदिनो सान बिदिनो बायदिसिना बुस्थुफोर बानायनाय नुसै आरोखि ना हमग्रानि ना बिदिनो गोबां रोखोमनि सिया माबा मासि मा होनो बेखौ थुल। थुलबो बानायनाय नुयों गोदो सिगां। नोगोद नो माने आथिखालावसो बारा नुबांला बै फुलालै उम। नोंथांङा मिथिना मोनथिया औवानि थुला?
औ दंङमोन जोंनावबो।
औ ओरै ओरै हेबलाय लायनाया लै एसे
औ
औ बिदि आरोखि। नैबे थुलफोरखौ बानायनाय जायो औवाजोंहाय आरो बिदिनो गोबां जोंहा औवाजोंहाय बिदिनो हेबग्रा दुलिनो आरो बिदिनो खादा बायदिसिना आरो दाउ ख' दोंग्रा बिदि दाउ ओरै लाङा दालाय बेफारिफोरा दाउ बेफ नै बेफोराव हेबनायफोराव बाहायो आरो बिदिनो गोबां जोंहा आबाद मावनायफोरावहाय बेरा दुमथेनो थाखाय जेन बाहायो नैबे औवाखौ बाहायो आरोखि बेरा दुमथिनायावहाय जेन बोरमा मोसौफोरा हाबनानै नैबे जोंनि आबाद मावनायफोरखौ जाया होननानै जों बेफोर आबाद मावनायावहाय ओरैनो बेरा दुथिनानै दोनो आरोखि। जेन जोंहा आबाद मावनायफ्रा जे खहा जाया जोंहा खस्थ'नि जों खस्थ' खालामनानै जों बेफोर खौ आबाद मावनानै जुदि बोरमा मोसौफ्रा जालांजोबोब्ला जोंहाथ' बहुद खहा जागोन। आरो जों मोननायबो नङा बेफोरखौ जानो थाखाय इयुनावहाय जों खस्थ'नि फिथाइ खालामनानै मा जानो‌ खस्थ' खालामना मा जानो जेन जों खस्थ'नि फिथाइखौनो मोनाब्ला नङा होनब्ला?
उम नोंगौ।
औ आरो बिदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि बिदिनो हेबलाबायनानै बायदिसिना बायदिसिना हेबनो हायो। आरो ओ न' लुनायफोराव सिगांनि न' लुनाय सिगांहाय जों लुयोमोन बेराफोर आरो खुन्थाफोर बानायनायावथ' गोबां बि न' लुनायाव औवानिसो खामानियानो बांसिनानो औवा बेरानो औ बेरा खुन्था बिदिनो बायदिसिना औवा औवाखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो बेराखौबो गोबां रोखोमनि हेबनो हायो ओरैनो जोंहा ओरैनो बा सहस सावनो ओरैनो सहसनि ओरैनो नरमेलाव हेबनो हायो मोनसे आरो मोनसेया थायो जाहा साथा बेरा जेखौ जों हेबोब्ला बिदिनो समायना नुयो आरोखि आरो बिदिनो गोराबो थायो खोमा साथा बेरा हेब्बा। गोबार समायना नुयोमोन आरोखि औ। आरो बिदिनो गोबां औवाजों जोंहा खामानिफोर मावलांनो हायो औवानि औवाजोंहाय जेरै न' गोबां दानि जुगाव औवानि बांद्राय गोबां गोनांथि जायाब्लाबो थेवब्लाबो नांथारगौ जायो जोंहा औवा नाङा होननाया जों गोबां बिदिनो न' गिदिर गिदिर लुब्लाबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो। जेन गोबां बिदिनो आर सि सि न'फोर लुनायावहाय सुंथानो थाखाय मानि गोनांथि जायो औवानिसो गोनांथि जायो नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ बेखायनो जों औवाखौ नाङा होननो हाया आरोखि। आरो औवानिफ्राय जों जोबोरैनो बिदिनो साया मोनो। जोंहा गरम बोथारफोरावहाय थानो थाखाय औवाया बयनिख्रुइबो थान्दासिन जायगा होननो हायो आरोखि जों औवानिफ्राय जों गोसो सुग्लाय होलायनाय मोनो आरोखि थान्दानो
औ औवा साया यावहाय आरो
थान्दा थायो आरोखि औवा थाब्ला जोंहा न' खाथियाव औवा दं आरो बिदिनो थाम्फै अरो ओमफफ्राय बिदिनो थाम्फै अरो जिगाब मुथाखौ हेबदो थाम्फै अरोबा जिग मुथावखौ हेबनानैनो सावना होदो आरोखि अब्ला थाम्फैया अरला आरोखि अरनो हाला उखुन्दै थाब्ला बोरै अरनो थामफैया खालि नैबे माबाखौ सावना सावना होयोब्ला नैबे माबा जिगाबनि जिगाब मुथाखौहाय ना मा होनो नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ नोंथांनिफ्रायबो खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों जोंङो औवानि सोमोन्दै रायलायदोंमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बेसेन गोसा एबा नांगौ
औ
बांथिसिन बेसाद आरो मुवा जायखौ गोदो सुबुंफोरा बा बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो
औ
न' लुनाय हाबाफोरावहाय औ औवाजोंसो लुयोमोन नङा होमबा औ औवानि खुन्था औवानि बेफोरबायदिनो बेरा दुमनानै न' बानायनाय जायोमोन आरो बेफोरजोंनो मोजां आइ दा लानानै माने औवानिफ्राय बेफोरबायदि बानायनो हायो होननानै बाहायबोनानै बेफोरबायदि न' लुनायाव
औ नोंथाङा थारै सैथोखौनो बुंदों थिगथिखा गाबलायदों नै
औ नंगौ बेफोरबायदिनो आरो जोङो माइरं जावनो थाखायबोथ' संग्राय सान्द्रि नांगौ नङा होमबा नोंथां बेफोरबो गासै गाससिबो आगजुखौनो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आं दासिमबो माइरं जाग्राफोर आगजुखौ औवानिल' नुफेरदों आरो प्लास्टिकनि नुफेराखै आं दासिमबो औवायानो सोलियो औवायानो मोजां नङा होमबा नोंथां बे माने नेेलि नेचारेलि मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय
मोननाय
औ आरो औवा होनोब्ला थ' जोङो औवा गोरलै गोरलै खिलिजेननाय बा औवा मेवाइखौथ' जानानै नोंथां आंहाबो जोबोद मोजां मोनो जानो हागौ नङा होनोमबा
जोबोरैनो गोथाव नोंथां आरो बे औवा गो औवा मेवाइखौ गोखै थुननाबो दोननो हायो जों जे एसे एसे बेदराव होफानानै जानो हायो दाउ बे दरनो अमा बिदरनो एसे एसे होफानानै जानो जोबोर गोथाव जायो आरोखि जों थुननानै दोननोबो हायो
औ बेफोरबायदिनो औवानिफ्राय गोबां बिबांनि मुवा बेसाद बाहायनानै सुबुंफ्रा बाहायगासिनो दं आरो आरो बाहायबाय थादों आरो जों बेफोरबायदिखौनो नुबोगासिनो दं औवाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो बे गोनांथिफोरखौ जों सुफुङो बै गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि जोंनि रोंगौथि थानाय एबा आयदाफोरजों जोङो बेफोरबायदि औवानिफ्राय आगजु बानायनानै औ बेफोरबायदि बाहायबोगासिनो दं आरो आरो बेफोरबायदिनो नेसारेलि मोननाय मिथिंगानि मोननाय बेफोरखौ बाहायनाया मोजांसि न आरो जेरै दा बुं नो थाङोब्ला नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि जोंनि न'आथ' हानि न' जायोमोन ग्रो नङा होमबा बे हानि न' लुनो थाखाय जों औवाखौनो गिबिसिनाव बाहायो औवायानो जोंनि मेन आरो आरो दासिमबो बेफोरबायदि न' गिदिर गिदिर लुनो थाखायबो जोङो औवानि गोनां जायो नङा होमबा औ बेफोरबायदिनो दाबो बानायबाय थायो आरो औ औवाजों जों बेफोरबायदिनो सान्द्रि संग्रायल' नङा गोबां बिथिङावनो बाहायो औ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि मुरा जिरायग्रा जोंथ' मुरो होनो नङा होमबा औ औ मुरा बेफोरबायदि बानायो। बेफोरबायदिनो औवानिफ्राय बानायनाय सियार जों नुनो मोनो। जेखाइ खब्बाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो औवानिफ्राय बानायनाय। आरो बेफोरबायदिनो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बेसाद मुवा बानायनानै बेफोरबायदिनो औवानिफ्रायनो ओ बायनानै बा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बै औवाजों गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानाय बानायनानैबो जों फाननायखौ नुगासिनो दं आरो
औ नोंगौ नोंथां।
आरो दानि जुगावथ' जों नुगासिनो दं औवानि फालांगि खालामनायबो। जाय औवाखौ लांनानै बा फेक्ट'रियाव लांनानै जोङो बहि एबा लेखाफोर बानायनाय नुयो नङा होमबा। जों खोनाबोदों नुवाखै आरो नुनायाथ' औ औवाफोरा बेफोरबायदिनो जोबोद गोनांथि आरो जोंनि ओंखायनो जोङो बाहायनांगौ आरो आरो बेफोरबायदि औवाखौबो जों दालागै औवाननि मा होनो बेसेनाबो बांबाय आरो थसेयावनो बाजि जाबाय नामा ना जौसे रां
बाजि नङा नोंथां माबा जौसे नैजि गाहाम लालाय लांसै।
औ थसेयावनो बेफोरबायदि जाबाय आरो औवानि बेसेनाबो गोबां बांबोबाय आरो मानो होनबा औवाखौ जोंनो दाथ' नै जोंनि फरायनाय लिरनायाव गोबोद गोनांथिन नङा होमबा सुबुं अनजिमाबो बांलांबाय जोंनि बहि फावथेननि गोनांथियाबो बांलांबाय।
औ।
फरायनाय लिरनायाव गासिबो मुखुब जाबाय। बैफोरनि थाखाय जोङो औवा खौ बाहायनाय जायो आरो बांसिन आजिखालि बेफोरबायदिनो ओ बहि बानायनायफोरावहाय लेखा बानायनायफोरावहाय बै औवाफोरखौ बाहायो होननानै जों खोनानो मोन्दों। आरो गोबां बिबांनि बेफोरबायदिनो फेक्ट'रिफोरावबो जों लांनायखौ नुगासिनो दं आरो बे औवाखौहाय उम। बेफोरबायदिनो जोंनि बेसेन गोसा आरो औवाया बेफोर जोंनि जिउआवहाय नांगासिनो दं ए मोनगासिनो दं नेचारेलि मोननाय नालाय आरो जोंखौ गोबां हेफाजाब होबाय आरो न' लुनायनिफ्राय जोंनि दासिम दावगालांनायाव ए बि सि डि लिरनायसिम गारां अ गार आ लिरनायसिम सोलिबोगासिनो दं आरो अ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। औवानि सोमोन्दै रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे नोंथां अब्ला इयुनाव नोंथांजों बेबोरबायदि खोथाखौ सावरायबावगोन। दे अब्ला नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
दे नोंथां।